हेलौ अ' ओ औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोज जोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहर बाय नोंथां औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङो दायो ओरैनो माने ओ मोनाबिलि समनि गुसु बार जानानै दङमोन नोंथां बायह्राव ओरैनो मबाइल थुबाय दंमोन आरो।
आदसा दे बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव एसे सावरायनोसै आरो उम
औ जागोन नोंथां दे।
दायो जोंथ' गामि ओनसोलावनो थायो नालाय नङा होमबा?
औ थायो नोंथां।
दा मोनफ्रोमबो गामियावनो ओ गामिनि जिउ खुंनाय राहाया जुदा जुदा जायो जोंना नङा होमबा?
औ जायो जायो।
खौनो दा एसे सावरायगोन आरो नों
औ जायो जायो।
होमबा नोंथांनि बा नोंसोरनि साखाथि थानाय गामि ओनसोल लाव दायो माबायदि बार हावा सोलिगासिनो दङ बा थासारिफोरा माबाय
औ औ औ औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोल हिसाबै थ' ओ जोंना मोनसे थख' ख' माने ओ अरुणाचल सि मायाव थानाय ओ मोनसे बरफ फोर गोजा आरो माने
औ
दा जोंनिया जिउ खुंनाय राहाया ओ फ्रायानो आबादनि सायाव थायो आरो माने ओ जेरै मेसें बो थोराव जोंहा ओ माखासे आबाद आव आबाद मोनो बेफोरखौ मावो आरो दैलां बो थोराव जाहैबाय जोंहा नै दा ओ माइ आबाद बेफोरखौ मावनानै जोंना जिउ खुंनाय जायो आरो आरो खायफायाथ आ ओरैबायदि बि जेंनायाव गोग्लै माने आबाद मावनो थाखाय बो जोंनो माखासे रां नांगौ जायो नङा होनब्ला। बेफोरो माने गोबां बांसिन माने आबाद मावनो हाया जायनि जाहोनाव बिनि थाखाय माने माखासे जिउ खुंनायफोरा खायफानि जिउ खांनायफ्रा माने जोबोद खस्थ जायो आरो। माने दिन हाजिरा माने मावनानै माने गावसोरनि न'खरखौ सालाय लांनो गोनां जायो आरो । बेनो आरो औ
औ बेनिफ्राय ओ जेनेबा नोंसोरनिथिंजाय दायो जेनेबा गामि ओनसोलफोराव आरो फरायनायफोरा फरायनायनि सिङाव माबायदि जेनेबा?
फरायनायनि बिथिङावथ मा बुंबावो नोंथां आ जेरै बायदि आ गोदोनि समफोराव जेरैबायदि गथ'फोरा फरायसाफोरा जेबे बिमा बिफानि खोथ थालायोमोन दानि समावथ' गोबाङानो सोलायबोबाय। जेराव जेखौ दामाव जेखौ दाला जेखौ दाजा माने बेखौसो उल्था उल्था माने ओ मा होनो ओ लाग्रा खालमो बायिस माने बाहायग्रा बिदि जालांबाय आरो माने जायनि जाहोनाव ओ जाबायदि फरायनानै जाबायदि सोलोंथाइ लानांगौमोन बेखौ माने मोनफुंनो हानाय ओ बेब बैदि समायसायाव दं आरो दायो माने खायफाया मोजां अब्लाबो फ्राय बां बांसिन गथ'फोरानो माने थायो औ बेखाराव माने ओरैनो आरो माने फरायदों फरायब्लाबो खिन्थु बिनि, बिसोरनि दियाना ओ फरायनाय फारसे एसेदाब गोस गोसो गैया आरो माने जायनि जाहोनाव आजि खालि बिमा फिफानाव साफ्रोमनावबो खमफाव फा ओ जानबुं थाजोबो जोंना ओ बेफोरजोंनो माने मा फाजे गथ'फोरा माने ओरैनो हम बारहोयो जोंनाब फरायनांगौ समफोराव माने आ फराया फरायनांगौ समफ्राव मबाइल लाना होयो, फोरनि थाखायबो माखास बे ओ फरायनायनि जोंना माखासे आबहावाया माने गाज्रि जाना दं आरो
आ आदसा
औ
फरायनाय बिथिङाव बेबायदि जाना दङ आरो आ
औ औ
नंगौ जेनेबा ओ जोंफोरथिंबो आरो बेफोरबादिनो, नोंथां बुंनाय बादिनो जेनेबा दानि गथ'फोर खो माने रावबो एसे गिदिरफोराबो जेनेबा फराय होनबाबो, फरायबो बुंनो हालिया आरो बा मा अ मानोबा, फोर जुदि गाज्रि खामानि मावदोंबा बेखौ मावनाङा होन्नानैबो माने बादा बोना ला बेफोरबायदि आरो माने उल थासो जेनेबा उल्थासो बुंबावनो हानाय हायो आरो जेनेबा बेफोरबायदि औ जाय समाव माने गोदो आरो जेनेबा जों जाय समाव जोंबो बेफोरबायदि उन्दै उन्दै मोना,
औ
बै समाव खिन्थु जोङो नै बिदिसो जायोमोन दै हमना लाबाय जोंनिख्रुइ एसे फरायनाय गिदिर गिदिर हमना ला
औ
एसे बुजिनो गोरों जाबाय बिसोर जुदि ओ बहाबा लामाफ्राव बायदिना गोदोआवथ जेनेबा बै कालभार बायदिसिना थायोमोन नालाय।
औ थायोमोन थायोमोन।
ने जिरायबायना थाबाय बायोबा। जों जुदि बिसोर सोरजिलायनाय लामा। जुदि थाङोब्ला बहाबा दखानफ्राव बा सोरजोंबा गेलेनो थाङो जुदि जों ओंखारलाङोब्ला आरो ना
औ औ।
बिसोरखौ माने नुनानैनो जोङो उमुखौ दोङोलै इयाव बियो जुदि आंखौ नुयो मायबाफोर बुंगोन खोमा
औ।
बिदि साननानै माने जोङो। ससे थांनानै माने फायफिननानै नखराव थायोमोन थारमाने थाबाय फिनोमोन आरो फैनानै। खिन्थु दानि गथ गथफोरा माने बिदि नंला आरो। नों जुदि नोङो नोंखौ जुदि मा होनो मायबा मोनसे बुंदोंबा आरो बिराद उल्थासो बुंफिनो आरो। बेबायदि आरो बहा बेफोरबायदि गिनाय मानाया बहा थाबावनो जोंनि बादि दा बेफोरबाय नोंथां बुंनाय बादिनो जोंफोरथिंबो बेफोरजों फोरनियाव। औ बेफोरबायदिनो आरो बिमा बिफानि बाथ्रा। खब लाल गिदिर गोलावफोरनिखौबो लाला। बेफोरबायदि आरो मान सनमानाथ गैखाला। एदि आरो।
दा नोंथां बि दे बुंग्रोलाय।
दे बुं। अ अ। ओ ओरैनो नोंसोरनिथिं आरो जेनेबा ओ फरायनायावथ बिथिंखौथ बुंबाय नोंथांङा जेनेबा। दायो जेनेबा बैफोरबादि जानाय लोंनायनि बिथिङाव माबायदि जेनेबा उन्दै उन्दै फरायसाफोरा
उन्दै उन्दै औ गाज्रि मुवा बेसादखौथ ओ फ्रायानो माने ओ जाग्रायानो जालांजोब्बाय जेनेबा जेरै निसा होननायानो जा निसा होनबाथ मिथिखायो यो मा मा निसा दङ बेफोरखौ माने फ्रायानो जासै माने आजिखालि जेरै मानो होनब्ला जोंना दाबायदि समफ्राव गथफोरा उन्दैनिफ्रायनो माने बिमा बिफायानो बुंनो थाङोब्ला बिमा फेनेस थाव सेरनानै दोननाय बायदि जायो जेराव जोंनिया ओ जिबायदि सम मोनाब्लि सम फरायनांगौ सम बै फोरबायदि समाव जिबायदि समाव फरायनांगौ फरायग्रा टेबोल थानांगौ बेैबायदि समावनो जुदि लो लोगोफोरा ज जयै ओ गामिनि दख गाम गामि दफाफोराव जुदि थायोबा अब्ला बेफोरनि फरायनायफ्रा फरायफेन फरायनाय बेफोरनि बारहावाया गाज्रि जायो आरो
अ आतसा जा बिदिब्ला नोंथां मा होनो नोंथांखौ साबायखर बावबाय ओ जोंङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थसै नामा न
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय दे